हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना औ होमबा नोंथां जोङो एसे मोनसे आयदा लानानै बे आयदानि सा सायावनो एसे बुंफ्रुलायनानै सावरायनोसै आरो ना नोंथां
औ औ
औ जों जेरै माने माखासे ओ जोङो बै नाफाम जों नाफामखौ माबायदि बानायो मानिफ्राय बानायो बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां
औ औ दे
ओ जोंनिथिं आंनिथिंबा आं बानायनानै नुनाय बानायनायाव बानायनायखौ नुनायखौ आं फोरमायसै आरोना नोंथां
औ दे नोंथां दे
औ जोङो जोङो गिबिआवनो नाफाम बानायनो होनोब्ला जोङो ना गोरानखौ नांगोन जोङो बे ना गोराननि गेजेरजों ना गोरानजोंसो जोङो ओ जा बे नाफाम बे नाफामखौ बानायनाय जा जायो मानोना बे नाफामा नाफाम होननानै बुङोब्ला बे नाफामा जोंनि एथदम ओ गुबै जोंनि औ जयो उम ओ बेबायदिनो जोङो नाफामखौ बानायनानै जानायनि गुबै जाहोना जाबाय ओ जोङो गिबियावनो बे नाफामखौ फोरानगोना ओ ना गोरानखौ फोरानग्रोना लानानै उनाव बेजों जों थास' जों थास'खौ थास'खौ होफानानै जोङो देनानै जायो। अ देनानै जाया जोङो थास'खौ देग्रोननानै लायो। ओ ना गोरानजों जोङो थास' बे देन्थाखौ होफानानै जोङो मोजाङै देयो। ओ देनानै उनावहाय बे बेखौ जोङो मा खालामो थेमाफोराव बा भयामफोराव औ एसे र'। ओमफाय ओ बेबायदि देनानै जों हासुङाव ओ सोनानै दोनो आरोना मोजाङै टाइथहै बार बार हाबाजासे, मा जायो बार हाबोब्ला ओ बार हाबोब्ला बियो माने मा जायो गाज्रि जायो आरो गोखा एबा जोङो ओ बेबायदिनो ओ एम्फौ बायदिसिना नांनायनि माने खाबुआ गोरलै जायो नाङो आरो। बेनिखायनो जोङो बेखौ ओ गोरा थाइट औवासुं एबा जोङो बयामाव खपा मारिनानै दोननांगौ अब्लानो बियो दान दानसे बा दानसे खावसेनि उनाव बियो मोजां नाफामनि महरखौ लायो आरोना जानो थाखाय रेडि जायो। जों अब्लनिया बेखौ जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो जों बेखौ दिहुननानै गोसो बायदियै जोङो आलदा आलादा रोखोमै जोङो संनानै एबा एवनानै जायो आरो जोङो बेखौ मालाबा समाव टमेट' होनानै जों टमेट'खौ संनानै जायो। ओ मालाबा समाव आरो जोङो बेखौ फान्थाव होनानै फान्थाव जों जोङो मोजां बरियनो एवनानै जायो। ओ लोगोसे आरो जोङो बबेबा समाव नारजि, बे नारजियावबो जोङो नाफामखौ होफानानै संनानै बिदि खालामनानै जायो आरो जोबोद गोथाव जायो। ओ बेबायदि नो आलदा आलदा रोखोमै जोङो संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो लोगोसे खार' खान्दाय बिबार बे खार' खान्दाय बिबारजोंबो जुदि नाफामखौ होफानानै एवनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो। बेबायदि जोङो जानायखौ नुनो मोनो माने ओ बेबायदिनो जोङो माने नाफामखौ बानायनानै लानायनि जाहो-जाहोना जाबाय माने जाहाथे जोङो गोबाव थिनानै मोनजायो लोगोसे जोङो बेयाव मोनसे जा मोनामनाय बे मोदोमनायखौ जोङो जोबोद मोजां मोनो आरो। मोदोमफ्रु गोथाव मोनो। बेबायदिनो जोङो बेखौ थिनानै द' दान बा स्नि दान फोरहाालासिम जोङो बेखौ थिनानै जायो। ओमफ्राय जोङो औ माखासे समाव जोङो नुनो मोनो जे बेखौ जानायनि अनगायैबो जोङो मा खालामो बेखौ थफ्ला सुनानै जोङो हाथाय बाजाराव जोङो फाननायखौबो जों नुनो मोनो।
औ।
बेफोरबायदि खालामनानै जायो। अ नोंथां ओ नोंथांमोननिथिं बे नाफामखौ माबायदि बानायो बा माबा मोनसे आलादा बानायनाय राहा दं नामा ओमफ्राय आरो? जानाय जानाया मा मा रोखोमै बा मा माजों गलायनानै बेखौ संनानै जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ
नाफाम होनना बुङोब्लाथ' जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे जाग्रा बेयावनो गोलैबाय नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो।
औ नाफाम होनना बुंबाथाय खोनानायावनो जोबोद गोथाव जेनेबा जोबोद गोथाव मोनो आरो आं बा
औ नोंगौ
जोबोद बिनि मोदोमनाया गोबां जायगासिम मोनहैयो आरो दा बेखौहाय माबोरै बानायो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावबा जोंनि नुनायावबा आंनि नुनायाव आरो गिबियावहाय बिदिनो जोङो नाहा मैहायाव थाङोब्ला बबेबा बिलोफ्राव जोङो ना सारनो थाङोब्ला नाखौ जोङो गोबां मोनबोयो थिग बेबायदिनो जोङो नाखौहाय खि गारनानै मोजाङै जोङो फोराननानै ला ग्रोयो। दा जोङो ना गोराना जोंना जायोब्ला बेखौ मोनब्ला नांगौ सेबां जोङो ना गोरानखौ मोननो हायोब्ला जोङो बेखौहाय ना फाम बानायनो थियारि जायो जे जोङो नाफाम बानायनो थाखाय जे जेसे बां जोंहा ना गोरान नांगौ बेखिनिखौ जगार खालामना लानानै आरो जोङो थास' दुदालिनि गांखं बा थास' गोसोम देन्था बेफोरखौ जोङो ओ बुथुमना ला नानै जोङो बेखौहाय उवालाव देनाय जायो।
नोंगौ
औ उवालाव ओ बेखो देनानै जेब्ला बियो गेब्लेगोन अब्ला जोङो ओ ना गोरानखौबो देफायो जेब्ला जोङो ना गोरान खौबो देफायो अब्ला जोङो बियो मोजां रोखोमै एसे गेब्लेयोब्ला जोङो बेखौहाय ओ औवानि हासुं बा भयामाव सोनानै दोननाय जायो। बा बेखौ जों माबरै सोयो होननानै बुंङोब्ला दा जोङो जेब्ला औवानि हासुङाव मोजाङै सोनानै बेखौहाय जोङो ओ बेयावहाय ओ हाबनो हायैनि माखासे एम्फौफोर हाबनो हायै बा माबानि थाखाय बेखौ जोङो मा ओ बै जोंहा बन सुखोनदा ओ हांगाद जे बेखौहाय जोङो बे थुमखांनाय हासुंनि सा बाहागोआव
औ
ओ बेखौ जोङो थालिर बिलाइ मोनसे बा माबा मोनसे बेखौ हरै दाखिनि होग्रोनानै ओ बेखौहाय हांगारखौ एसे होनानै ओ बिनि उनावहाय हाजों बे हामा माथा हाजोंहाय बेखौ गोरा लिरथेयो बा
नोंगौ नोंगौ
गोबां रोखोमनि दङ जोंहा बेफोरबायदिनो ओ माथुुनाबो दोनो सोरबा बे बिलाइफोरजों आरो बै ओ हांगारखौ मानि थाखाय होनाय जायो होनबा जोंहा बे हांगारखौ जोंहा होयोब्ला बिदि बेवहाय जोंहा माखासे हास सिङाव थाग्रा बा खुरग्रा एम्फौ बेफोर जाहाथे मा होनानै थांनानै बे जोंनि नाफाम जे बानायनाय बेयावहाय हाबहैनो हायैनि थाखाय जोङो
औ।
बेखौ होनाय जायो आरो जोङो नाफामखौहाय बे हासुंखौहाय जोङो जोबोद जोथोनै बा बेफोरबायदि एम्फौ एनला गैयि जायगा मोजां जायगायावहाय जों बेखौ दोननाय जायो। थिग बेबायदिनो नाफामा दानथाम बा
उम।
जेरै नोंथां बुंनाय बायदि दानसे खावसे बेफोरबायदियावनो जोङो मोनजायो जानो हायो दा बेखौहाय माबोरैहाय माजों गलायनानै जायो होननानै बुङोब्ला नाफामखौहाय आंथ' जोबोद गोथाव मोनखायो नालाय नाफामखौ आङो बेखौ बिलाहिजोंबो गनायनानै जायो मैथाफोरजोंहायबो बाथोनफोरजों मोजां मोनो ओ बेबायदिनो गाव गोजाबोहाय बेखौ बाथोन एवो
औ।
औ आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनांनाय बायदिनो बिदिनो नारजि बिदै फुदुंनाय बेफोरावबो होस'नानै जोङो
औ।
ओ बा बिदि जाबोनाय जोंनि ओनसोलावहाय नुबोदों आरो
औ।
बा जाबोगासिनो दं दाबो।
नोंगौ।
बेबायदिनो नाफामखौहाय जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदि जायो आरो। नाफाम खौ जोङो बा एवखुमानानै एबा संखुमानानै जोङो जानो हाखाया।
औ।
बा जोङो बिनि मोदोमनाया ओरैबायदि बेयाव बेयाव सङो जुदि बबेबा मोनसे इसिङाव सङोब्ला बिनि मोदोमनाया बाजि मिटारसोहाय थांखायो बिनि मोदोमनाया बा सोरनिबा लांगोनाजों हाब नाफाम एवलायबाय होननानै ओरै आरो। जोबोद मोदोमफ्रु मोदोमलांखायो आरो। थिग बेबायदिनो जोंनि एरियाायावहाय जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो नाफामखौ बानायनाय जायो लोगोसे बेफोरबायदि गलायनानै जायो नोंथां।
नंगौ औ नों अ नोंथांमोन नोंथांमोननिथिं बे थास' अ धाराखौल' होनानै बानायो ना माबा मोनसे आलदा होदेरबावो बेयाव? जोंनिथिं माने आं ओ नुनो एबा खोनानो मोन्दों आरो ना जों बे थास' ओ थाराजों लोगोसे उम खुंग्रा बे खुमब्रा बोरायखौबो होफायो होननानै खोनानो मोनदों आरो बेखौ होफायोब्ला माने गोथाव जायोबा मोनसे गोथावसिन जायो होननानै। बुंनायखौ खोनानो मोन्दों आरो बेफोरबायदि नोंसिनियावबो होफायो नामा नोंथां?
औ होयो जोंनावबो। होनाया बिदिनो बे खुमब्रा बोराइखौ होफायो अब्लाबो फ्राय जायफोरा मालाबा मोनस्लाबाबा खुमब्रा बोरायफोरखौ मोनस्लाबाबा बे थास थारा बा थास' दुदालिनि गांखं बेफोरजोंनो
औ
होनानै बानायनाय जायो आरो
औ होनबा नोंथां जोंहा बिदिनो जोंनि नाफाम बानायनाय बा दोरोङारि जा मोनसे खाजा बिनि सायाव जोङो गोबां सावरायलायबाय बा नोंसोरनि नोंथांमोननिथिं माबायदि बानायो बेखौ जों मिथिलायनो हाबाय होमबा जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ दे नोंथां दे
औ दे